औ नों
औ खोनाबायना?
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ नोंथांनो ओ आङो कल हरनाया बेनो माने ओ मोनसे टपिकनि नि सायाव ओ रायजलायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों।
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
ओ बेनो जाबाय ओ बर'फोरनि गेलेनाय जायनाखि स्पर्टस होनो नङा होमबा? दा बर'फोरा मा मा गेलेयोमोन मा मा मामायाव माबायदि जाबोखो बेफोरनि सायाव रायज्लायसै एसे नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
होमबा आंनो जागायजेनसै ना?
जागायदो दे नोंथां जागायदो।
दा बेनो माने ओ बर'फोरनि गेलेनाय होनोब्ला बहुद दङ। जोङो एखमबा समाव नामखौबो मख'जोबनो हाया नङा होमबा? ओ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नाम दङ। नङा होमबा जोंना औ दा बेनो माने ओ जोंहा ओ सुबुं माहारि बांबोनायजों लोगोसे जोंनि सुबुं बर'फोराबो एसे ओ दावगाबोगासिनो दं। नङा होमबा ओ बहुद बिथिङाव सोलों सथाइ बिथिं होन ओ माने गेलेनाय बिथिङाव होन नङबा दा बेनो ओ गेलेनाय होनोबा जोंहा मोनसे ओ देहानि थाखायबो मोजां नङा होमबा? गोसोनि औ गोसोफोराबो मोजां थायो। देहाफोरा फ्रात फ्रिट थायो नङा होमबा दा बेनि थाखाय जों बहुद गेलेयो। दा बाहाय गेलेनायफोरा जोंहा ओरैनो माखासे नियम खान्थि गोनां गेलेनाय दङ माखासे नियम खान्थि गैयैबो दङ नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बिदिनो माने जोंहा बहुद गेलेनायाव माने आजिखालि आ खालि मुंदांखाबो जाबोबाय बर'फोरा नङा होमबा दा जेरेखम होन नोङो दा खमलायनाय बादायलायनाय नङा होमबा?
नंगौ औ
बर'फोरनि मोनसे गेलेनाय आलदा आलदा माबायाव आलदा मानसिफोरा्रा बांद्राय गेलेया जोंना माने जोंना बांसिन गेलेयो आरो बर' दा बाहाय औ औ खमलायनायखौ। दा खमलायनायाव जोंहा गामसा गाननानै गेलेयो नङा होमबा? गामसा आर'नाइ खानानै नङा होमबा दा बाहाय माखासे नियमफोरबो दङ। नियमफोरखौ आं बुंनो थांथ'ला दा बाहाय औ खमलायनायाव माने बुहुद जोंना लाइमोनफोरा दा बाहागो लायो आरो दा बे खमलायनाया जोंहा गुबुन गुबुन हादरावबो देखायहैजाबाय औ दा गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोराबो दानो मिथिबाय माने खमलायनाय होननाय मोनसे गेले गेलेनायबो दङ होननानै आरो।
औ औ
दा बे मोनसे गोग्गाथाव खोथा जोंनि थाखाय नङा हबा बर'फोरनि थाखाय जोंहा सिनायथि मोनबायमोन। मोनसे गेलेनाय नङ होनबा दा बिदिनो जोंहा दङ फुटबल दङ क्रिकेट दङ बेफोरथ' बय गासिबो जायगायाव गेलेयो। नङा होनबा?
गेलेयो औ
दा फुटबलावबो जोंहा माखासे ओ गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोन जेर हलिसरन होन दुर्गा दास बर' होन आरो आइ आइजो फोराबो दावगानानै दङ नङा होमबा आं आंगुसिथा बर'। सोरबा सोरबा माने बक्सिं होन माबा होन गेलेनायफोराव माने बहुद बाहागो लानानै माने मुं खामायनानै औ जौगानानै दङ औ दा बेफोरनो। दा जोंहा माखासे ओ गामियारि गेलेनायबो दङ नङा होमबा? जेरखम बाथ फथा गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय ओ सिखाव पुलिस गेलेनाय। ओ नङा होमबा दुरुं बोनाय थालिर गाखोनाय बादायलायनाय। नङ होमबा दा माखासे समाव जोङो मा नुयो ओ जोंना ओ बैसागु फोरबो नङा गोदान बोसोरबो फालियो नङा होनबा? जोंनि बयनिबो बर'फोरनि गामिफोराव फालियो बे फोरबोखौ। दा बे फोरबोफोराव जोंहा औ नैबे बिदि ओ दुरुं बोनाय ओ मेगन खाथेनानै दैखौ बुख्रुबनाय नङा होमबा? ओमफफ्राय थालिर गाखोनाय बेफोरबायाददि बादायलायनाय जायनाखि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बाहाय बान्थाबो राननाय जायो नङा होमबा? औ गोसो औ माने जायनाखि गेलेनाय बेखौ ओ थांनानै फोथांनानै लाखिनो नि थाखाय जों बेफोर ओ बादायलायनायखौ होबाय थायो नङा होमबा गेलेनाय आरो जोंहा गामि ओनसोलाव मा जायो बांसिन ओ फुटबल गेलेनानै जोंहा मा खालामो बेदर जानाय हुदा दङ नङा होमबा?
अ नोंथां दङ।
दा फुटबलावथ' बहुत मानसियानो मोथिखागौ फुटबलखौ माबायदि गेलेयो नङा होमबा दा ओ फुटबलखौ माबायदि गेलेयो जोंहा ओ बिदिनो ओ कवारटार फाइनाल सेमि फाइनाल फाइनाल बिदि जा जासे माने जायनाखि फाइनालाव देरहायो बियो माने ओ बेदर मोनो जायनाखि सेमि फाइनालाव थाङो आरो दा बेफोरखौ माने जोंहा दानि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बुहुत जायगायाव गेलेहैयो आरो बेदरखौ लानानै गामि ओनसोलावहाय ज' ज' ज' जाफै जालाय फैयो आरो। दा गोदो गोदोनि बायि माने टफि बायदिसिना रानला नङा होमबा? थटफि बायदिसिनाखौ बांद्राय नुनो मोनला जोङो गोदोहायसो दङमोन। दा गेलेनाय बिथिङाव बेनो माने जोंहा ओ बाथा गेलेनाय खै गेलेनाय गर गेलेनाय। दायो बेफोर बहुत दङ जोंना गामि ओनसोलाव दाबो सोलिबाय थायो। आमफाय बेफोरखौ जोंहा ओरै बादायलायनायाव हगारनाय जाया बांद्राय। नङा होमबा? दा बेफोर गेलेनायखौ जोंहा फोथांनाना लाखिनांगौ। जे इयुन जोलैया माने नुफिननायनि थाखाय। नङा होमबा? दा नोंथां नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो माखासे गेलेनायफोर दंबा एसे खोन्था हरदो नोंथां।
औ औ औ।
औ नोंथां।
दा गेलेनाय होननानै बुङोब्ला नोंगौ गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बा जोङो बेखौ लाखिनांगौ। गेलेनाय गैयाब्ला जोङो देहाफ्राबो जोंना फ्राद फ्रिद जानाय नङा बा मोजां जानाय नङा आरो बा जोङो गेलेनायखौ बिनि थाखायनो जोङो लाखिनांगौ। गावनि देहानि थाखाय आरो गावनि हारिमु बा हारिजों लोगोसे ओ फोथांना लाखिनाय जे जोंनि हारियाव जि गेलेमु दङ बेफोरखौ गेलेना फोथांनो लाखिनाय जा जोङो बेनिखायनो जोङो गेलेनायखौ लाखिनांगौ।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोदोहाय ओ नुनो मोनदोंमोन बा जोंबो एसे उन्दै सिमहालागै जोंबो एसे गेलेदों। बै गोदोनि नि गोदोथारनि बे गेलेनायफोरखौथ' जों नुनो मोनला बाद खोनायो जोङो।
औ नोंथां औ।
बैसोर गोदोनि गेलेनाय होनना बुङोब्ला बिसोरो ओ मा मा गेलेयोमोन होनना बुङोबा बिसोरो गिला फिथाइजों गेलेयोमोन। गिला गेलेनाय होनना बुङो बेखौ।
दा गिला गेलेनायनि सोमोन्दैथ' माब्रै गेलेयो बिनि नेमखान्थिखौबो जोङो
दा आङो बेखौबो बेखेवनानै नोंथांनो रोखा रोखायै आं फोरमायनो हानाय नंथ'ला बा बिनि सोमोन्दै एसे बिजिर थाङोब्ला जोङो लेखाफ्राव नायनानै बा मोनगोन। दाबो दङ बे गिला गेलेनायनि सोमोन्दै आरो जोंहा दंबावो लाथुम गेलेनाय होनना बुङो जोंहा बै औनि ओ बे औवानि फेंखा दाननानै जंफार जंफार खालामनानै ओरै फारसेथिं एसे गोलावसिन जंफार खामबाय बिथिं ओमफाय गाजोल दोनानै बेखौ फाथो खुन्दुंनिजों बा माजों बेखौ खुलायनानै जों बेखौ गेलेनाय नुयो बा जोङो गुबुन गुबुन हारि फोरनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनो बे मबेल फोरावहाय ओ बिदि लाथुम फि दिंनाय मानाय बेफोरखौहाय आरो।
औ नोंथां औ।
दिनो गोदोहाय जोङो गेलेनायखौ मोनबावदोंमोन नोंथाङा बुंलांनाय जे बाथा बाथा गेलेनाय। दा आरो ओ बे बाथा गेलेनायावहाय जोङो सोरनिबा सोरनिबा मेगना खाना जा दों सोरनाबा खोमा जिदों होनलायनाय बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो। औ नोंगौ थारैनो सैथो जोंनि गेलेनायफोरा दङ ज जोंहा आंगो मिथिंगा जों गेलेनाय जोंनि बर' हारियानो मिथिंगाजों रायजो जफोनाय नालाय। बैफोरो मिथिंगाजों गेलेनायफोरा जोंनियाव दङ आरो। दा आरो बिनि उनावहाय जोङो आरो गेलेनायखौ जों मोनबावनो हायो। जोंनि ओनसोलावहाय मार्बल गेलेनाय। थिग बेबायदिनो दानि दिनावहाय जोङो बेफोर गेलेनायखौ नुनो मोनला। लाथुम गेलेनाय मार्बल गेलेनाय बाथ हा गेलेनाय गिला गेलेनाय। बेफोरखौ जोंनियाव दा नुनो मोनला दायो जोंनाव एसे नुनो मोनसै दा नुनो मोन मोननाय होनना बुङोब्ला जोंनाव मा? नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोरबायदि बैसागो फोरबोफोरावहाय जि थालिर गाखोनाय
औ
बेफोरबायदिनो हांसो हमनाय आरो मैगं खाथेना दैहु बुख्रु गुरनाय खाबादि रेडि बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुयो आरो जोंहा जोंनि बर'नि थैजों सोमोन्दो गोनां जोंहा जोलुर गेलेनाय। फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय गेलेनाय भलिबल गेलेनाय। बेफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय ओरै बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां औ
नोंथां जोंना गेलेनायानो जोंनि मोनसे गावनि देहानि थाखाय मोजां। आरो जोंनि जोंनि गेलेनायखौ लाखिथारनांगौ जेरै जोङो ओ जे गोसोफोरखौ जोङो मोजां मोनाब्ला बा जोङो जे दरसि बा माने मे मोदोमफोरखौहाय एसे बेङा बेङा मोनोब्ला जोङो ओ बिदिनो फिल्डफोराव थांनानै जोङो जोलुर
बेफोर बा जिखुनु खेला लोगोफोरजों जमा जमा राय्लायनानै मिनिलायनानै गेलेयो अब्ला जोंनि बै जोंनि न' खाथि खाथि थानाय लोगोफोरखौबो जोङो लोगो मोनगोन ‌। गुबुन गामिनिफ्रायबो जा एसे एनै फै फैयो जों लोगो मोनगोन बा रायज्लायनानै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव सोम सोमोन्दोफोरा गामि खाथि बा न' खाथि जोंना गोरा जायो बे गेलेनायजोंबो। आरो दा नोंथां आं गेलेनायनि बागै जि जोंनि ओनसोलाव नुबोदों बा गोदोहाय दं बे बेफोरखौ एसे र हाजोबाबाबो जा एसे हायो रायखांनानैबा मख' होननानै नोंथांनिसिम फोरमायहरबाय आरो।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ
होनबा नोंथां ओ जोंना ओ समावबो गैला नङा होमबा? ओ समावबो जोंना गुसुं होमबा जोङो गुबुन आयदानि सायाव मा्लाबा ओ रायज्लायफिनसैलै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां जोंना रायज्लायब्लाबो जोङो औ फोजोबनो हाखाया नालाय।
औ नोंथां औ फोजोबनो हाखाया होनोमबा बे रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नङा होनबा नोंथां?
दे नोंथां दे औ।
दे होमबा दोनथ'सै।
दे नोंथां दे औ।